औ
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ मा खालामदों?
आंथ' ओरैनोसो दङ नोंथां।
ए आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंखौ गोसखांनानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ आं फ्रियैनो दंथ'योमोन।
औ आङो बैसागु आयदानि सायाव सावरायनो गोसो जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो गोसो ने बैसागु आयदानि सायाव?
औ औ सावरायजागोन नोंथां बेथ' बिराद मोजां आयदा जे जोंनि
औ
बर'नि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बियो बेखौ जोङो सावरायथारनांगौ। बा बयबो मिथिनानै लानांगौ आरो बे रंजालि बैसागोआ मा। बिदिब्ला औ सावरायनायखौ जागायजेनो हासिगोन बिदिब्ला नोंथां।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला आं जागायजेनसै ने नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङानो बुंखाबाय मोनसे रंजालि फोरबो होननानै बैसागुखौहाय नङा होमबा नोंगौ बैसागुआ थारैनो मोनसे रंजालि फोरबोमार ओ बि खौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बैसाग दाननि से खालाराव फालियो नालाय बा बैसाग दान हाबनाय लोगो लोगो फालिजेनो नालाय ओंखायनो बैसागो फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला बैसागु फोरबोखौ आसामनि गुबुन गुबुन हारिफ्राबो फालियो नाथाय मुङा गुबुन गुबुन आरो। बैसागु होनना बुङोबा बर'फ्रा फालिबाय बैसागु हिसाबै। आरो थिग बेबायदिनो अखमियाफोर जेसेबां दङ बिसोरबो बिहु होननानै बे एखे फोरबोखौनो एखे दिनावहाय फालिनाय जायो आरो औ दा फालिनायनि खान्थिफोरा गुबुन गुबुन जानो हागौ गुबुन ओ हारिजों गुबुन हारिहा नाथाय बे मोनसे थांखिया मोनसेयानो जे माने गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो गोदान बोसोर खौ बरायनायजों लोगोसे बे मिथिंगानि माखासे ओ सोरगिदिं थानाय ओ जे गोदान गोदान बिलाइ सिरिनाय बा बारहावा बा बुंनो थाङो ब्ला मिथिंगानि थादेरसाखौ लानानै मोनसे बाख्नायथाय फोरबो आरो बियो। जाय मानि जों गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ दा बर'फोरनि बैसागु बे बैसागुखौबो जोङो सावरायगोन बिदिब्ला ओ बैसागो फोरबोखौ जोङो ओरैबायदि गाजा गोमजा फालिनाय जायो बे गोदान बोसोर हिसाबै ओ जोंनाथ' बुंनो थाङोब्ला आसामाव थानाय गासैबो हारिफ्रानो फ्राय सुबुङा आबाद मावनानै जायो नालाय नङा होनोमबा नोंथां। जोङो आबादारि उम दा आबादारि हिसाब बेयनो जोंना बे गोदान बोसोर बा कालार साननाय आरो ना दानफोरनि साननाया एसे जुदा जायो जेरै जोङो आघोन पुस माग आसचार स्रावन बाद्र आसिन कार्तिक बेबायदि होनलायलाय मोनसे दानफोर दं आरो बे जाहैबाय आसामनि जोंनि दोरोङारि साननाय ओ बा दाननि दान धरनि मुं जायफोरखौ जोङो बिदिनो इंराजियाव जेरै जानुवारि फेब्रुवारि थायो बेबादि सानो आरो दा बे आबादारि फोरनि थाखाय बियो मोनसे गोदान बोसोर आरो बैसाग दाना जेरै इंराजि जिनिया जानुवारि से थारिख दा बेबायदिनो बैसाग दाननि से खालाराबो आबादारिफोरनि थाखाय सेथि खालार दा बैसागो फोरबोखौ जोङो बर'फ्रा मारै फालियो होनोमबा जोङो मोनफ्रोमबो गामियावनो बैसागु जानाय लोगो लोगो जोङो ओरैबायदि मानसिफोरनि गोसोआ फुरथि जाखाङो रंजाखाङो बयबो गोदान गोदान दख'ना गामसा गाननानै खाम सि फुं जथा, सेरजा, गंगोना बेबायदिनो ओ जाबख्रिम, थरखा बैफोर दामजुफोरखौ खौ लानानै जोङो गामियाव एखेबारे रंजा रंजा मोसा मोसा बयनिबो न'खर न'खर हाबै हाबै जोङो रंजालायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा रंजानायनि खारना बेनो ओ माने गोदान बोसोरा फैबाय बरायबाय थारमाने गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे बे बोसोरा जाहाथे मोजां मोजां जालांथों आरो जोङो गेदेरफ्रा उन्दैखौ उन्दैफ्रा गेदेरखौ मोजाङै मोजां सनमान होलायनानै बेबायदिनो राव जोंबो निन्दा निन्स हिंसा हिंसि गैयालासिनो बे बोसोरा बिदिनो रंजा खुसि जै जै मै मैयै थांथों होननानै बेखौ बे सेथि बैसो बैसागुनिफ्रायनो जोङो सप्ता खनसेसिमहालागै फालिनायखौ नुबोदों आरो औ दा बैसागुजों लोगोसे मोनसे फोरबो दङ फालिथाय बे दिनावनो फालिनाय जायो माने सानसे सिगां आरो बैसाग दाननि सेथि खालारनि सानसे सिगां जोङो ओ मोनसे ओ संक्रान्ति होननाय दिन दं आरो
औ।
जाय दिनावहाय जोङो हाजो गाखोनायबो जायो। जोंनि बड'लेण्डआव बर'फोरा बे बावखुंग्रि हाजोयाव गाखोलायनाय जायो आरो एदिखालि
नोंगौ नोंथां।
औ ओइदिनखालि गोखा गोखैबो जानाय जायो जोंना गोबां ओनसोलफ्राव। गुबुन जायगायाव सेथि खालारावबो जायो नो नाथाय संक्रान्तियाव जोंनि लागोआ ओ बिदनो गोखा गोखै मैगं थाइगं सेजौथानिबो बारा गोखा गोखै मैगंफोरखौ खांनानै बिदिनो अमा बेदरफोरजोंहाय रायजोआव ज' संजा जालायनानै जालायनाय जायो आरो मालाय
औ।
अमा बेखौहाय रायजोनि सुबुंफ्रा ज' ओंखारनानै हाग्रा हाग्रा नागिरनाय जायो आरो बेन्दों मेरला मैयानि फिफां बेफोरखौ बिदिनो खांलायनानै ज' जानाय जायो आरो। ओमफ्रा हेदिन एखालि मोस मोसौ बैसागु होननायबो जायो बि दिनाव मोसौफोरखौ जों गलिनिफ्राय फुं फावनो होलांनानै लांनानै बिदिनो दैयाव थुखैहैलायलाय जायो आरो ओमफ्राय लाव फिथाइ फान्थाव फिथाइ बिदिनो गोबां फिथाइफोरखौ हाखावनानै बिसोरनो माला गान गानहाय जायो आरो औ माला सुनानै गानहोनानै बिसोरखौ दैयाव थुखैलायनाय जायो ओमफ्राय बावहाय दैयाव थुखैनो लांनायाव गान खनलायबावोसो गोदोनि खुगा मेथाइ दङ बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था होनलाय लायनाय बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन जांजेला गिदिर होनलाय लायनाय मोनसे खुगा मेथाइ दं आरो औ बेखौ रोजाबो ओमफ्राय बिनि अखानायनायनिफ्राय मान सि बैसागु जाबाय मानसि बैसागुआथ' बिदिनो सासे आं दहाय नोंनो खोन्थानाय बायदि बिदिनो बयनिबो न'खर न'खर थांनानै रंजालायनाय आरो दा आङो नोंथांनिफ्रायबो एसे फंनैसो खोनासंसै नामा बैसागुनिसायाव नङा होमबा नोंथां औ बैसागु फोरबोनि सायाव नोंबो एसे फोरमायना होदो
औ जागोन नोंथां दा आंबो जोंनि ओनसोलथिंजायहाय बे जोंनि रंजालि बैसागो बेखौहाय जोंनि बर'फ्रा माबोरै फालियो बेखौ आं एसे फोरमायना होनसै नोंथांनो
औ नोंथां
दा नोंथाङानो जिहेथु बुंबाय जोंना बैसागोआ ओ बैसागो मानसि बैसागोनि गिबियाव जोंना मोनसे मोसौ बैसागो जायो दा जोङो बेखौ संख्रान थि होननानैबो बुङो आरो
औ नोंथां नंगौ
जि दिनावहायबो जोंनि ओनसोलजोंहाय ओ गोबां थार रोखोमनि मैगं थाइगंफोरनि ओ ओंख्रि फोरजों बा बेदरफोरखौ होनानै संनानै हाय ओ जेनाखि जोंनि बर'फोरनि ओरै माखासे लोंग्रा बेसाद बे जुमाय सेरेब बेफोरजोंहाय जोङो जहैनो जालाय लायो बा लोंलाय लायो आरो दा बे दिनावहायनो जोंना आरोबाव ओरै मोसौ थुखैनाय बा फुङावहायनो सिखारनानै मोसौफोरखौ जोंनि दलायाव बा दुब्लि बारिफोरावहाय होलांनानै होयो बा देलाय होयो जेरैहाय ओरै थाव गोथां बा हांगार होलायनानै बेखौ फुननानै होयो बा बेवहाय जोङो ओरै फान्थाव लाव बेफोरबायदि बायदि रो खोमनि मालाफोरजोंनो सुनानै गानहोयो आरो आरो जोङो बेख खौहाय ओ थुखैखांब्ला जेब्ला अब्ला दैनिफ्राय होबोनानै बे दिनखालि जोंङो बे मोसौखौ खाया आरो हगारनानै होयो
औ नोंथां
औ आरो जोंना ओरै बेनि अखानायैहाय फैबाय मानसि बैसागो दा मानसि बैसागो होनबा थ' जोङो बयबो मिथिखायो बयबो रंजायो जोंना बैसागो जायोब्लाथाय दा फुङावनो जे जेब्लानाखि मानसि बैसागो जागोन अब्ला ओ सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रङैहाय गानफब जोमफब देलायफब जोङो मा खालामो बैनि न'खर बेनि न'खर गिदिंबायो आरो जे गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ मान होयो आरो उन्दैफोरा गिदिर सनमान लायो बेबायदियैनो जोङो नखर न'खर न'खर हाबलायनानै जालायो लोंलायो बा जोङो ओ जे जोंनि बर'फोरनि जे दामग्रा देग्रा आगजु बेफोरखौहाय जोङो लानानै जेरै- खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ जोङो लांनानै मा खालामो? ओ खुगा मेथाइ ख'नोय ख'नोय रंजाबायो आरो नोंथां जे जोंनि ओ सोरजोंबा गाज्रि मोनलायनाय बा बोराबलायनाय दंब्लाबो जोङो बेफोर- खौहाय ज्राब गारलायनानै बा बावगारलायनानै जोङो ज'यैनो ज' ज' न'खर न'खर गिदिंबायो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो
नंगौ
ओ स्नि दिनहालागै बिखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
आरोबाव जोंहा ओरै ओ जेब्लानाखि बैसागोआ जोबगोन अब्ला जोंनि बे न'खर न'खर गिदिं बायनानै मोन- नाय सोरनिबा न'खरावहाय रां हरो बा सोरनिबा न'खरावहाय माइरंफोर हरो बेफोरखौ जोङो ज' खालामनानैहाय ज'हैनो रायजोआवहाय अबेबा फोथारफोराव थांनानै जोङो लावखार ओंखाम जाहैलायो आरो। औ नोंथां। आरो जोंनिया दानि जुगाव जोङो नुनो मोनसै बे बैसागो जाब्ला जोंहा ओ बैसागुनि फांसनफोर खालामलायनानै जे गामिफोरावहाय स्टेजफोर गिदिर खोंलायनानै जोङो गोजान गोजान जायगानिफ्राय सिंगारफोर लेंंहरलायनानै बा आलासिफोर लेंंहरलायनानैहाय गाजा गोमजायै मोसानाय मुसुरनायजोंहाय जोङो बे रंजालि बैसागुखौ बारहोहरो आरो नोंथां। बे जोंनि गामि ओनसोलफोरजोंल'सो ओ जोङो न'खर न'खर हाबलायनानै खुगा मेथाइ खनै खनै बेफोरबायदि बारहोहरो नाथायबा जोङो ओरै ओ एसे गिदिर गिदिर जायगाफ्राव बा टाउनफ्राव जोङो नुनो मोनो जे बांसिनानो बे न'खर न'खर थांलायनाय गैयाब्लाबो ओ गावबा गाव न- खरावहाय फुजा होनानैल' बा बावउनानैल' बिसोरो मा खालामो बे फांसन लायो आरो। बबेबा फोथार गेजेरफोराव बा दुब्लि गुवारफोराव। ओमफ्राय बिसोरो मा खालामो फांसन लानानै बे रंजालि बैसागुखौ बारहो हरो आरो नोंथां। दा औ दा बे आंनि रंजालि बैसागुनि बुंनाया बेयावनो दोनथ'बाय आङो नोंथां।
औ बिदिब्ला समाबोत' जाबाय नोंथां जोङो औ दसे समाव रायज्लायनानै बैसागु फोजोबनो हाखाया बेराद गुवाराय दा। थेवबो जों दसे समावनो बे गोबां बाथ्राखौ मिथिलायबाय नङा होमबा?
औ औ
थाखायनो आंङो बे सावरायनायाव ओ गोबां मोजांथारै बाहागो लानायनि थाखायनो नोंथांनिसिम
औव
आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो ना नोंथां।
औव नोंथां आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो आं नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो।
औ गोजोनथोंसै नोंथां औव।